हेल' नोंथां खोनादों ना औ मोजां ना नोंथां?
औ मोजाङैनो दं।
औ औ नोंथां जोङो दायो बर'नि माखासे फोरबोफोरनि बारै फंनैसो रायज्लायनोसै नामा?
औ दे जागोन नोंथां।
आंनो बेखेवग्रोनोसै नोंथां।
औ।
जोंहा बर'नि फोरबोफोर होनोब्ला जोंहा बर'फोरखौहाय मोनथाम फोरबोफोरखौहाय जोंहा बांसिनै फालिनाय नुनो मोनो जायनाखि बैसाग बेनिफ्राय मागो द दमासि आरो कार्तिक आसा बे मोनथाम फोरबोखौ जोंहा बर'फोरखौ बांसिनै फालिनाय न नुनो मोनो ओ बैसागनि माखासे बिदिन्फोरखौ आं नोंथांनो होनोसै खोनादों ना नों?
औ खोनादों।
दा बैसाग बुङोब्ला जोंहा जोंनियाव बैसागखौ मोननै रोखोमै फालियो आरोखि ना मोनसे बे मोसौ बैसाग बेनिफ्राय मानसि बैसाग ओ बैसागा जोंनियावहाय जायखौनाखि बैसागु होनना बुङो बैसागुखौ जोङो एप्रिल इंराजि जि एप्रिल दाननि जिब्रै जिबा आरो जिद' थारिखाव फालिनाय जायो बेनिफ्राय बैसाग मासनि से थारिखावहाय जोंहा बेखौ फालिनाय जायो माबोरै फालियो होमबा जोंहा जिब्रै जिब्रै थारिखआवहाय जोंहा मोसौ बैसागोखौहाय फालिग्रोनाय जायो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
मोसौ बैसागोखौहाय जोंहा ओरैबायदि फालिनाय जायो नोंथां फुङाव सिखारनानैहाय जाया लोङानो जोंहा मोसौखौ खाथि यावहाय न'फोरनि गामि खाथियाव अबावबा दैमा दैसाफोर दङब्ला बे दैमा दैसायाव होलाङो बा बबेबा गामियाव दैमा दैसा गैयाब्ला जोंहा ओ न'खरनि दैखर बा दंग'आवहाय दै लायनानैहाय जोंहा मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो। गिबियाव थुगैग्रोना लाग्रोयो बेनिफ्राय बायदि बायदि फिथाइफोर लेबु बानलु ओ बायदि बायदि फान्थाव माला बानाय जों मोसौनो गानहोनाय जायो आरो मोसौनो गानहोनाय समाव जोंहा मोनसे ओ मेथाइखौनो होनना बुंनांगोन मोनसे मेथाइ खनो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननाय मोनसे मेथाइ खनो आरोखि ना। बिनि उनाव अखानायैहाय जोंहा मानसि बैसागुआवहाय आरोखि ना नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
मानसि बैसागुआवहाय जोंहा गिबियावहाय फुङाव सिखारग्रोनानै गेदेरा उन्दैनो मान होग्रो यो आरो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लाग्रोयो गिबियाव बेनिफ्राय जोंहा गोदोनिफ्राय माखासे नेमफोरा सोलिबोनाय बायदि ओ हाग्रायाव थांनानै जोंहा माखासे जौसे सेथा गोखा गोखै लायनानै जोंहा रायदों खा खान्थाल बायदि बायदि हाग्रानिफ्राय गोखा गोखै लायनानै अमा बेदर जों जोंहा संनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायै जोंहा संनानै जाखांनायनि उनावहाय नैथि खेबनिफ्राय जोंहा ओ गामि गामि जायनाखि सोमोन्दोआव आमाय आदै आनै जानाय बेफोरो न'खर न'खर हाबनानै जोंहा माइब्रानि जायनाखि फिनाय जौ माइब्रानि जौ होनबा बुजियोना नोंथां? औ माइब्रानि फिनाय जौखौ जोंहा न'खर न'खर हाबनानै लोंङो बेनिफ्राय लोंखांनायनि उनाव जोंहा सनमान लाना नै थांङो गेदेरा ओन्दैखौ गेदेरा ओन्दैखौ सनमान लानानै थांङो बेनिफ्राय थामथि सानखालि जोंहा गामिनि जायनाखि देरफुनाय लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला ओ बिसोरो दख ख'ना गोजा गामसा गोथां बेनिफ्राय गस्ला गुफुर बर'नि रेगि रेग रेगां आर'नाइ लानानै जोंहा न'खर न'खर हाबनानै ओ सनमान लानाय बेनिफ्राय माखासे जाग्रा मुवा माइरं जेरै दालि आलु फान थाव बायदि बायदि मैंग खांनानैहाय जोंहा ओ लावखार ओंखाम जानाय बायदि जोंहा नुनो नो मोननाय जायो ओ बैसागावहाय दा जों जोंनियाव बैसागा बेबायदियैनो सोलियो नोंथां दा नोंथांमोननाव बैसागआ माबायदि सलियो
औ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' बैसागोआ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन फोरबो नंङा होमबा बर'आ फोरबो हिसाबै बुंङो नांब्ला मोनबा फोरबोखौ जों फालिनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों जेरै बैसागो फोरबो आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो लोगोसे आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जोंना जाबाय मागो नंङा होमबा दिनै जों बैसागोनि सायाव सावरायनो नागिरदों बैसागोआ जेरै जोंनि बर'नि आंगो थो ना फोरबो जायखौ जोंङो नागारनानै जोंङो मालाब बाबो थानो हाया मानोना बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों थानानै मोजां मोनग्रा मिथिंगाखौ फालिबोग्रा जों बर'फ्रा बैसागोखौ गावनि आंगो फोरबो हिसाबै जोंङो मोसायो। बिदिनो जोंनि साइदआवबो मोसौ थुखिनाया नोंथां बुंलांनाय बायसानो एखे बिदिनो से तार नो ओ गावगाय गावगाय थानसालि बा मन्दिरफोराव थांनानै ओ खुलुहैयो दुगैस्रां लोबस्रां खुलुमनानै गावगायनि उन्दैखौ बोर सानस्रिगोन आरो गेदेरखौ खुलुमगोन बिदिनो गावगायनि न'खरनि बाय बाहागि बिमा बिफा बिदा लोगोसे आदै मादै बिदिनो ओ दादै बिदिनो लोगोसे आयं आबौ गासैखौबो गोदोरफोरखौ नोंङो आनथु खेरायनानै खुलुमगोन आरो एक थारिखआव बिनिफ्राय जोंङो नेक्स्ट दिनै जोंहा बैसागो मोसागोन जेरै बर'नि दामनाय देनाइ खौ लानानै जेरै खाम ज'था सिफुं सेरजा थरखा बेफोरखौ लानानै जोंङो बर' र'फ्रा गाजा गोमजायै जोंङो मोसायो थिग बिदिनो जोंङो गामि खाथि खाथियाव जोंङो एक तारिक दुइ तारिकफोराव जोंङो दुइ तारिक तिन तारिकफोराव मोसाग्रोयो बेनिफ्राय जोंङो जोबथा गामियाव जोंङो खात तारिक सय तारिकाव जोंङो गामियाव मोसायो रंजायो आरो बिदिनो जि एसे एनै मोनो रां जायफ्रा अननानै फैसा हरगोन बिनिफ्राय नैजो जौ सोरबा बाजौ बिदिनो मोसानायनि नामाव रां हरगोन बै फैसाखौ लाना फैनानै बिसोरनो लावखार ओंखाम जानाया जायो आरो बिदि सात तारिकखौ नि जोबनायनि उनाव जोंङो आत थारिख नौ थारिगाव जोंङो बिदिनो ज' ज' जाजा मोसानायनि फैसाजों जोंङो जानाय जायो आरो बेबो बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बेयो का लसार बायदि कालसारानो नंङा होमबा जों आथिखालावबो बेखौ मावो जों आथिखालाव जोंङो बैसागो मोसानाया जोंनि जौस्रां लेभेलावबो थांबाय नंङा होमबा दिनै कम्प'टिसन खालामोब्ला बैसागोखौ जोंङो स्टेज सायावबो मोसायो नंङा होमबा जौ
औ औ
जोंनि साइद बेयावहाय बैसागोखौ अपेन फिल्डआवबो मोसायो माने लान्दां फोथाराव मोसानाय जायो नंङा होमबा जायखौ नोंङो मोसाखावरि गोनां गामिफोरखौ जोंङो इनभाइटेसन खालामहरगोन हांख्रायहरगोन जाय बिथांमोना बेयाव मोसानो फैगोन बिथांमोना फास प्राइज सेकेस प्राइज लानानै थांनो हाबोला बिथांमोनहा आरो रां मोनलांबावगोन आरो बिदिनो पसिस हाजार त्रिस हाजार बिदिनो बिस हाजार माने फार्स्ट प्राइज सेकेणड प्राइज होनाय जायो आरो नोंथां उहो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बेयाव जास्ट थागोन नङा होमबा जाय बिजिरगिरि बिथांमोना सायख'गोन आरो जाय मोजां जादों जायाखै आरो बे बैसागो मोसानायाव बर'नि गासै हारिमुआव बाहायनाय दामनाय देनायफोरा बेरखांनांगोन जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बे थ' थाखानांगोन नङा होमबा। लोगोसे हौवाफोरनि गामसा गोथां, गस्ला गुफुर आरो फा स्रानि फालि थिग बिदिनो हौवा हिन्जावसाफोरनियाबो दख'ना गोमो, बेद'ना दख'ना आरो फालि फास्रानि फालि, ब्लाउस गोजा बियो थानांगोन लोगोसे फथा लानांगोन आरो आसान संख' गाननांगोन बियो लोगोसे बियो माबायाव माबाखौ लानांगोन बियो माने खर'नि सायाव जायखौ जोङो गंगोना होनो बेखौ बेयो लानांगोन आरो
बे हारिमुवाव बेयो गासैबो बेरखांजोबनांगोन होमब्लासो बियो बेयाव बियो गनायजाथावना जागोन आरो नङाबा बिनि मार्कआ दानजागोन आरो जुदि बेखौना प्रपार थाजोबब्लासो बेयो बे कम्पिटिसनाव बेयो आबुं नाम्बार मोननो हागोन आरो अब्ला नो थांमोननि साइडआवहाय बैसागोखौ बिदि अपेन कम्पिटिसन बिदि लांदां फोथाराव मोसानाय जायोना नोंथां।
जोंनावबो लांदां फोथाराव मोसानायखौ नुनो मोनो आरो लांदां फोथाराव मोसानायनि अनगायैबो जों नियावहाय बायदि-बायदि खेलाफोर जेरै दाउला सौलायनाय, खारनाय, बारनाय बेनिफ्राय जोंहा चकलेट अर खांनाय ओ सियार खेला गेलेनाय बायदि बायदि बादायलायनाय जोंनाव नुनो मोनो आरो मोसानायावहाय जोंहा गोरों गोरा जायनाखि जोंहा मेथाइ खनगिरि दामगिरि बियो बिसोरबो बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंहा रंजा बाजायै जोंनि बैसाग खौहाय बिदाय हरनाय जायो बा ओ बिदाय हरनाय जायो गोजाम बोसोरखौहाय बेनिफ्राय गोदान बोसोरखौहाय बरायनाय जायो आरोखि बेनिफ्रायहाय बैसाग आवहाय जोंनियावहाय एसेखिनि बादायलायनाय एसेखिनि रंजा बाजा एसेखिनि न'खराव न'खर हाबनाय रंजा बाजा एसेखिनिखौ' जोंनाव बैसागु आव नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ
बेनिफ्राय जोंनावहाय मागो दमासि होनना बुङो नोंथां बैसागुनिफ्राय जोंनाव मागो दमासिखौ गेदेरैनो गाजा गोमजायैहाय फालि नाय जायो नोंथां।
औ
थिग जोंहा बैसागखौहाय बैसाग जायनाखि बैसागुखौ जोंहा जेरैबायदि गाजा गोमजा यै दामगिरि देगिरि खनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जेरैबायदि रंजायो बेनिख्रुइ बांसिनै जोंनियावहाय ओ आ मा होनो आ कार्तिक आसाफोरावहाय जेरैबायदि जोंहा बाथि सावो हरावहाय दुब्लियाव माइआव थां थिग बेबायदिनो जोंहा मागो दमासिखौहाय न'खर न'खर जोंहा बा थि सावनानैहाय बयनिबो नखराव जोंहा बाथि सावनायखौ जोंनियाव नुनो मोनो आरो जोंनियाव मागो दमासिखौ सेम माससिम फालिनायखौ जोंनाव नुनो मोनो नोंथां गिबियाव जोंहा माग दाननि नैथि सप्ता जायनाखि नैथि सप्तायाव जोंहा मागो दमासिआ जायो ओ नैथि सप्तानि ओ साननै सिगांनिफ्रायनो जोंहा बेलागुर सावनाया जाग्रोयो जायनाखि जोंनाव से मास सिगांनिफ्राय जानाय बाय दियैहाय ओ से मास जानाय बायदि जोंहा ओ फिथा अन देनाय जोंहा से मासनि ओ जेनाकि नैथि सप्तानि सेथि दाननि सानसे सिगां जोङा मा माइब्रा माइरंखौ जोङा सोमग्रोना लानायखौ नुनो मोनो माइब्रा माइरंखौ सोमग्रोना लानानै जोङा अन जायनाव उवाल दं उवालाव देनोसै आरो दायो बिगियाननि माखासे आदबजों जोङा ओ मि क्सार मेसिन जायखौ नाकि मिल होननानै बङो मिलावहाय गुनदै खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ जायफोरा उवाल दं उवालआव सौनानै जोंहा ओ फिथा सिथाव ओ लारु जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां बेनिफ्राय जोंनियावहाय जायनाकि दा बेखौ जोङो एन्थाव होनना बुङो ओ फिथा एन्थाव होनना बुङो जायनाखि लारु बेखौहाय जोंनावहाय गल गल आथा होनना बुंनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय ओ नैथि सानखालि नैथि सान माग दमासियाव जोंहा मोनायावहाय ओ माइ जिगाबजों जोंहा गेजेराव औवा थंसे होनानै ओ स्निथा गान्थि थानाय मोन थि औवाखौ होनानै जोंहा बेलागुर सावो आरो मोनायाव बेयावहाय गाजा गोमजायैहाय बोथोराबो गोजां बोथोर नालाय नोंथां ओ बयबो बे बेलागुरखौ सावनानै बेवहाय अर सायनाय बायदियै थानानै बयबो रं जा बाजा गाजा गोमजायै रंजायो मोसायो उन्दै गेदेर बयबो जयै मोसानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नोंथांमोनाव मागो दमासिया माबोरै जायो नोंथां